हेलौ हेलौ
औ नोंथां
हेलौ नों अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आं दायो फ्रि दङ'
अ आङो नोंथांजों माने ओ हाजो ओनसोलनि बागै बा हाजो ओनसोलनि जौगानायनि बागै रायलायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
अ दा नोंथाङा आंनो माने हाजौ ओनसोलाव माबायदि सुबुंफोर थायो बा बेसोर सुबुंफोरा माबायदि थांनानै थायो बेफोरनि जिउ राहाफोरनि बागै आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन हाजो हाजो ओनसोलाबाबो बेयावहाय दायो गोबां जौगानाय फैबाय आरोना आरो बे जायगायावहाय बे जायगायावहाय जेरै मोनसे जायगा माने बेफोर जायगायावहाय गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव बिल्डिं लुनानै पाक्कानि न' लुनानै थाहैनो हमदों आरो बे हाजो ओनसोलावनो गोबां बागानि बागानि खालामनानै बिथांमोना बिजनेस खालामनानै गोबां जिउ खुंबोगासिनो जेरै गय बागान बानायो आरो हाजो ओनसोलावथ' मिथिखायोना नोंथां गोबाङानो लबार बागान बानाय बानायनानै बिसोरो बिसोरनि मालिक जानानै थांनानै थायो आरो
औ
बिसोरो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि जिउ राहाया जाहैबाय बिसोरो ए फिसा गुबुन मोनसे बिजनेस मावो आरो बेफोरजों लोगोसे हाजो ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा स्कुलफोरबो बानायनाया आथिखालाव नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो बागान रबार बागान गयबो गय बागान थालिर बागान बेफोरबायदि खालामनानै बेफोरबायदि बागान खालामनानै आथिखालाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरनि लामाफोराबो आथिखालाव गोबां जौगाबोबाय जेरै पाकानि जाजोबबाय जों हाजो ओनसोलबाबो बिसोरो
औ औ
गिनाय गैया मा गैया जिब जुनारखौ गियालासे बिदिनो बिसोरो जौगाबोगासिनो
औ औ।
नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन।
औ औ औ। जोंथ' मिथिखायो आथिखालाव माने सुबुं अनजिमाया गोबां बांबाय दा बेनि थाखाय ओंखायनो माने सुबुंफोरा हाजो ओनसोलावबो गोबां माने थाखुलि फसंहैबाय आरोना हाजो ओनसोलाव बा हाजो हाजोखौ जावख्लानानै लामा बानायदों। आरो हाजोनि माखासे बेसेन गोसा दंफांनि हेफाजाबाव माखासे बि बिदिनो गावनि न' बानायदों थाग्रा बानायदों। आरो बिसोरनि आबाद मावनायखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिनै मा होनो लबार बागान लबार दंफांनि बागान बेखौनो बांसिन बांसिनै बानायो थेवब्लाबो जों नुनो मोनोदि बांसिनानो हाजो ओसोलाव जुम आबादा जायो। जायगा सोलायनाय जायगा सोलायनाय आबादखौ माने बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो। दाथ' हाजो ओनसोलावथ' समान जायगा गैया। दा बेनिखायनो माने हाजोनि माने हाजोनि खेंस्ला बा सेवस्ला सेवस्ला हायावनो जाव ख्लानानै बा सेवस्ला हा एबा हाजोनि गोजौ हाखौ जावख्लानानै एसे एसे बिदिनो समान खालामनानै बे हायावनो मावनाय जायो आरो। ओ हाजो ओनसोलाव माइ आबादखौबो गोबाङै मावनाय नुनो मोनो। दैज्लां बोथोराव मा होनो हाजोनि सेवस्लायाव दै जामा दै हाज माने दैज्लां बोथोराव बे हाजोनि सेवस्ला एबा समान हायाव दै जमा जायोबाथाय माने बेयावनो मा होनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो।
ओं।
आरो हाजो ओनसोलाव माखासे फिथाइ सामथाइनि आबादखौबो मावनाय जायो जेरै आफेल ओ आरो बैग्रि बेफोरखौ माने गोबां मावो आरो माने हाजो हाजोनि सेवस्ला हायाव आथिखालाव बुंनो थाङोब्लाथ' हाजो ओनसोलाव गोबां जौगादों। ओ आरो सुबुं अनजिमायाबो बांदों बिसोरनि हान था मेला थांलाय फैलाय बेफोरनि बेफोरबायदि राहानि थाखायबो बिथांमोना। माखासे सुबिदा दिरुनदों आरो जेरै मा होनो हाजोनि सेवसा हा खौ दानखा दानखानो देहाखौ माने लामानि महर होदों। आरो हाागुगायैनि थाखाय माखासे गोरा दंफां फोरखौ लामानि सेर सेर गायदों आरो माखासे मोजां जायगा माखासे मोजां जायगाफोरखौ सायख'नानै बे जायगाफोराव माने थाखुलि फसंदों। आरो जिब जुनारफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायबो माखासे जिब जुनार माने जिब जुनारखौ जिब जुनारनिफ्राय बासायनो थाखाय माखासे ओ राहा बेफोरबायदि दिहुनना लादों आरो ओ आथिखालावथ' ओ सुबुं अनजिमानि बेलायाव हाजो ओनसोलावबो गोबां जौगादों मानोना हाजो ओनसोलावबो माखासे हाजो ओनसोलाबो माखासे आबादफोरनि थाखाय माने जोबोर मोजां बा आबाद मावनाय जेरै जुम आबाद मावनाय फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय आरो माखासे बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोरनि आबाद मावनाय बेफोरबायदियाव माने हाजो ओनसोलनि हायाबो जोबोर मोजां आरो मैगं थाइगंनि बेलायावबो हाजो ओनसोलाव माने गोबां मैगं थाइगं मावनाय जायो जेरै गोरान आबाद आरो ना हाजो ओनसोलाव माने गोबां दैनि दैनि आंखाल जायो थेवब्लाबो माने ओ बेयावहाय हाजो ओनसोलाव माने बांसिन गोरान आबाद मावनाय जायो आरोना जेरै थास' मा होनो आनो गोबां रोखोमनि आरो माखासे जुखाम बेफोरखौ माने गोबां बिगा बिगा हायाव मावनाय जायो आरो दा हाजो ओनसोलनि सुबुंफोरा माने बे माखासे बेफोरबायदि आबाद बेफोरनि सायाव सोनारनानैनो जिउ खुङो आरो, आरो बुंनो थाङोब्लाथ' हाजो ओनसोलाव माने गोबां जिब-जुनार ओ बेफोरखौबो फिसिनाय जायो मानोना जोंथ' मिथिखागौना हाजो ओनसोलाव ओ गोबां हाग्रा बा गांसो गांसोफोरखौ नुनो मो मोनो नङा होनबा औ दा बे दा बे गांसो गांसोफोरखौ गांसोफोरखौ माने बे गांसोफोरनि थाखायनो हाजो ओनसोलाव गोबां जिब-जुनारबो फिसियो आरो जेरै बोरमा ओ बोरमा मोसौ बेफोरखौ फिसियो आरो दा बोरमाखौबो गोबां बुरजा बुरजा माने गोबां फाराम बेफोरबायदि खालामनानै लायो आरोना हाजो ओन सोलनि सुबुंफोरा दा बेफोरबायदि जिब-जुनारनि थाखायबो ओ हाजो ओनसोलनि जायगाया जोबोर मोजां आरो दा नोंथांमोननिखै हाजो ओनसोल दङ' नामा?
औ नोंथां ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलनि खाथि ओ खाथियावनो एसे खाथियावनो जोंनिथिं हाजो ओनसोल दङ' आरोना नोंथां आरो जों नुनो मोनो बे जों नुयो आरोना बिसोरनि मानसिफोरा माने आथिखालाव गोबां गोबां जौगाबोगासिनो आबादनि सायाव लानानै आरो
औ
गोदान गोदान दामिनबो दिहुननाय जायो दिहुनो बिसोरो बेफोरनि थाखाय गोबां सुबुं अनजिमायाबो हाजो ओनसोलाव थाहैनो मोनो जौगानो हमदों बिसोरनि मानसिफ्रा
औ
बिसोरो गोबां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जिब-जुनार फिसि नानै जिउ खुङो आरो दंफां-लाइफां गायनानै माखासे खालामनानै
औ
बिसोरो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना आरो जेरै मेसें बोथोरावबो गोरान बाथ जेरै मुला लाइ बेफोरखौ बिथांमोना गोबां बिगा बिगा हायाव गायनानै बिसोरो गुबुन गुबुन दा गुबुन गुबुन जायगासिम गोजान जायगासिमहालागै फानथिं बोनाय जायो मानोना गोबां गोबां मैगंफोरखौहाय बिसोरो गावनि जायगायावनो फानजोबनो हाया बेफोरबायदि जानानै जोंनि जायगाथिं फानफैनाय जायो आरो बिसोरो जोंनि जायगानिफ्राय गोबां रां आरजिनानै लांनो हायो बिनो बिसोरनि बिसोरो बेफोरबायदि जिउ खुङो जेरै जिब जुनारनिबो फारम बानायो बोरमा फ्राम आरो निथिं बोरमानि फाराम बानायनाय जायो आरोना नोंथां आरो बे हाजो ओनसोलाव थ' जेरै आं सोफोर जोबनो थाङा जिब जुनारनि थाखाय आदार जों थाङा आंखाल गैया गोबां गुवार गुवार जायगा हाजोखौ बिसोरो लांदां खालामनानै लायो आरो बेफोरबायदिनो
गावसिनि जायगाखौ मोजाङै आवग्रिना लानानै आबादारि होरि माव मावनानै जिब जुनार बिसोरो गावनि गावसोरनि थांना थानाय जिउ राहाखौफ्रा बेफोरबायदिनो खुङो आरोना आरोबाव दावगानो हमबाय जौगानो हमबाय हाजो ओनसोलनि मानसिफोराबो बिसोरनो दायो गावसोरनि बे गुबुन गुबुन दामिनबो दं बरननाय जायो रां खामायनो हादों नालाय नोंथां जेरै जि गावसोरनि जि होरि दामि न' लुनानै बेबायदिनो बिसोरनि जिउ राहाया जौगाबोसि आरोना नोंथां ओं
दे ओमबाना नोंथां ओ टाइमाबो जाबाय ओ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन
औ नोंथां दे
औ औ
औ औ दे